औ खोनादों ना नोंथाङा?
नोंथाङा एसे एसे गुबुनथिं थांना रायज्लायनो हागोन नामा एसे खोनानायाव असुबिदा जादों।
आंथ दा खोनादोंमोन ना दा।
औ। नोंथांनो फन खालामनायनि जाहोना मामोन? एसे खोनानायाव उसुबिदा जादों।
हेलौ
फन खालामनायनि जाहोना मामोन? खोनादों नोंथां।
नोंथांखौ फन खालामनायनि औ नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना बेनोदि नोंथांजों औवानि बागै एसे सावरायनो होननानै खालामनाय जादोंमोन नोंथां। औवाखो जों मा मा खामानि बाहायोबा बेनि बागै सिनो हरनाय जादोंमोन नोंथाङ
औ।
हेलौ। औ दे बिदिबा नोंथां। से बुंनो ह औ म एसि फलाय
औवाखौ मा मा
हेलौ।
बाहाया औ। खोनागासिनो नोंथां। खोना गा सिनो
औ
नंगौ। नोंथाङा खोनादोंना औवाखौ मा- मा खामानियाव बाहाय। बाहायो होनब्लाथाय जोंथ'। औवा खौ गासैबो खामानियावनो बाहायफ्रामनाय जायो जेरैहाय जोंनो। थांना। थानो थांना थानो थाखाय जेरैहाय न' लुनायाव जोङो बाहायो। नङा होमबा नोंथां। आरो
दे बुंलाय हेलौ। हेल' हेल' खोनादों ना नोंथांआ हेल' हेलौ।